हेलौ
बाय
औ नै जों दिनै ओ औवानि सोमोन्दै एसे सावरायलायनो सानदों औ ओ औवाखौथ' जोंनि जोंनि बर'फोरनि जिउआव गोबां नां नांगौ आरो औवाखौ माने
औ औ
भारतनि माने गुबुन गुबुन जायगाफोराव
औ
माने औवाखौ माने खायसे खायसे जायगाफोराव माने बांसिन बाहायनाय जायो दा जेरै जोंनि आसा माव माने गोबां औवा बिदि बाहायनाय जायो आरो जेरै गामिफोराव न' लुनो बा बेरा होनो बा दा हमना ला गरम बोथोराव गिसिबफोर बानायनो बा औवाखौ जोंनो हेन्दडक्राफ्ट माने बिदिनो जिनिसफोर बानायनाय मानाय बिदिजोंबो जोङो औवा बिजनेस खालामनो हायो आरो अ ओमफ्राय औवाखौ औवाखौ माने जोङो जिनिस साजायना दोननाय बेफोरदि जोङो दा औवानि जिनिसफोर बानायनानै फाननायखौ जोङो न'वाव लाबोनानै माने साजायना दोननो हायो आरो ओमफ्राय गोदोथ' औवानिनो माने बिसना उन्दुग्रा बिसना बिसि बानायोन आरो गोदो ओमफाय दाबो थ'नै बिल्डिं बिल्डिंफोरावबो माने औवा औवाखौ माने जोंनो नांगौ न' बिल डिंफोर लुबाबो जोंनि बर' समाज माने औवाया जोबोर गोनांथिं आरो जोंनो
औ औ
ओमफ्राय औवाजों औ औ औ औ बुंदों
औ औ बेबायदिनो गोदो गोदाय जों औवाखौ बांसिन बाहायनाय जायोमोन। बर'फोरा ना गुरनाय ना गुरनाय आइजेंफोर जेरै जेखाइ खबाइ
औ
औ बेफोरबायदिखौ गोबां गोब गोदोनि आबौ आबै फोर गोबाङा बेफोरबायदिखौ बानायोमोन दासान्दि जोंनि बे दानि मुगायावहाय नुनो नुबांला बर'फोरखौ बांद्राय
औ औ
गोदोहाय बेफोरनो जोंनि मेन आइजेंमोन
औ
ना गुरनायफोरावहाय जोङो बेफोरखौ बाहाय औवाखौ जों बाहायनाय जायोमोन औ औ
औ खफ्रि हमनायफोरावबो बाहायनाय जायो
औ
ओमफ्राय सिफुंफोरबो सिफुं औ औ औ औ सिफुं आरो बे जोंना दा गरम बाथोर बोथोराव गिसिब नांगौ गिसिब ओमफ्राय बे संग्रायफोरखौबो बेजोंनो माने बानायनाय जायो
औ औ औवाजों जों गोबां औ खोनादों
औ औ औ आरो खागज बे लेखा बिलाइ औ औ
औ ले लेखाफोरखौबो जोङो औवाजोंनो बनायनाय जायो
औ बानो औ औ
औ बेबायदिनो औवाया जोंनि गोबां खामानिफोराव बाहायजायो
औ औ
हेलौ खोनादों दा
औ औ औ खोनादों खोनादों
दानि मुगायावबो गोबाङानो बेबायदिनो जेखाइ खबाइ बानायनानै गाव गावनि जिउखौ खुंदों गोबां बाजारफोराव जों थांबोला जेखाइ खबाइफोरखौ हेबनानै फाननाय बे खौ नुनाय मोनो
औ आरो औवा जों जों नै ओंख्रिबो जानो हायो मेवाइ औवा मेवाइ ओमफफ्राय बेजों जोङो आचारबो बानायनो हायो ओमफ्राय बिदिनो दा हमना ला मेवाइ ओंख्रि बा अनलाजों मेवाइ बिदिबो जोङो जानो हायो मेवाइ जों बेदरावबो जानो हायो दा जोंनि बे बर' समाजाव माने मायाव एखौ माने दासान्दि माने गोबां मानसिफोरनानो जायो आरो गोदोनिफ्रायनो बेखौ जायो दा नागा नागाफोराबो जायो मेवाइ बिदिनो आसार बानायना दोन दोननानै बेदरफोरजों जायो आरो
औ औ गुबुन हारि फोराबो मेवाइ बेफोरखौ गोबाङानो जायो
औ औ
बिथांमोना बांसिन मेवाइखौ आचार बानायनानै दोनो आरो
औ
आरो बिथांमोना मेवाइजों लोगोसे गोबां आइजेंफोरखौ बाहायफायो बेलेग बेलेग लगायदेरनानै जायो दा जोंनि बर'फोरा मेवाइखौ अनला बानायनाय जायो अनलाजों दाउजों बांसिन बर'फोरा अनलाजों दाउजों जानो गोथावसिन मोनो औ औ
नोंथाङा आरो एसे औवानि सोमोन्दै एसे फोरमायबावनो हागोन नामा
औ औ आंनि बायदिब्ला औवाया जोंनि बे दा गोबां खामानियाव बाहायजानाय मोनसे बुस्थु आरो ना जेखौ जोङो गासैबो खामानियावनो बाहायजायैखौनो होनजायो नांगौ समायाव जोङो औवाजोंनो न' बानायनानै जोङो थानो हायो
थानो हायो औ
औ औ गोदो गोदायथ' जोंनि आबौ आबैफोरा औवाजोंनो न' लुबोनाय आरो ना औवानि न'आवनो थाबोनाय
औ
बेबायदिनो दानि मुगायावबो गोबां गिदिर गिदिर बिल्डिंफोरानो जा मायानो जा बेफोरखौ बानायनायाव औवाखौ नांथारगौ जायो आरो बे मोनसे जोबोद गोनांथि
औ औ
औ औ
दा नै दानि मुगायाव माने औवायाथ' एसे माने जोबस्रां नुनोनो हमबाय दा नै जोङोथ' बांसिन दा प्लाटिकजों बे बेहार खालामनाय जायो आरो जेराव जोंनि बारहावा आबहावा बेफोरखौ माने गाज्रि खालामो आरो बेनि सोलाय माने जोङो औवाखौ दासिमबो बाहायबाय थाबा माने जोंनि माबाया मोजां जागोन आरो जोंनि आबहावा बा बारहावाया ओमफ्राय औवानिफ्राय जोङो औ औवानिफ्राय जोङो अक्सिजेन जेराव अक्सिजेन लानो हायोबा जों बिसोरनो कार्बनडाइ
औ औ औ औ औ बेबायदिनो दा जोङो जेसां हायो बेसेबां जोङो औवाफोरखौ जों गायनो नांगौ
औ
औ अब्लासो जों जोङो हौवाफोरजोंनो जों खामानिफोरखौ बाहायनांगौ
औ औ
अब्लाबो दा दा गोबां सुबुंफोरानो औवाफोरखौ दानफायनानै ओरैनो गारलाबायो
औ औ
औ औ बिनि लागै जोङो औवाफोरखौ गायनानै जोङो खामानिफोराव बाहायनाया जोंनि थाखाय साबसिन
औ औ
औ दाथ' गोबाङानो सिगांथ' गोदो गोदाय गोबाङानो औवाजोंनो बेराफोर होयोमोन जेवराफोर दुङोमोन दा जुगा सोलायनायखाय गोबाङा औवानि बेराफोर होला एबा जेवराफोरखौ होनो नागिरला गिदिर गिदिर वाल बेफोरखौसो होनाय नागिरो
औ
औ
माने जोङो नै औवाजों जोंनि जोंनि माने संस्कृति बा आर्थिक माने बे उन्नतिखौ आरो माने बे औवाजों जोङो माने जोंनि संस्कृति बा जोंनि उन्नथि बेफोरखौ जोङो औवाजोंबो बिजनेस खालामनो हायो बा बेफोर खामानिनि थाखाय जोंनि थाखाय गोबां मोजां आरो
औ औ
ओमाय जोङो बेजोंनो माने उननि जेनेरेसन बा उननि माबाखौबो माने बे औवानि बेफोरबायदिखौ माने दा जेरै हेन्दिक्राफ्ट बा औवाजों मा मा मा मा मोजां खामानियाव बाहायो माने बेफोरखौ सोलोंना गालांबा माने बिसोरनि थाखाय थाखायबो मोजां जायो आरो औ
जोंनि दा दानि जुगावहाय गोदो गोदाय जों गोदो गोदायसो सुबुंफोरा गोबाङानो मदारन जालांनायखाय रोंलाबो गोबाङानो रोङा होननानै आं सानो आरोना औवानि खामानिफोरखौहाय
दा बेफोरो जाबाय जोंनि बर'फोरनि मेन आइजेंमोन आरो जायखौ गुबुनफोराबो सोलोंलांगासिनो दङ दासान्दि जोङो जेखाइ खबाइ बर'फोरनि आइजेंफोरखौ जों बायनो थाङोबा गुबुन हारिखौसो जोङो फाननायखौ नुनो मोनो आं सानोखि बर'फोराबो गोबां सोलोंना लानाया मोजां
औ औ
औ ओ औवाजों जोङो गोबां आखाइनि हाबाफोर जों मावनो हायो।
हायो औ
औ आरो गावबागाव जोङो आइजेंफोरखौहाय नांगौफोरखौबो जोङो औवाजोंनो जोङो बानायना लानो हायो
औ औ
औ औ आरो स्कुलफोरावबो आखाइनि खामानिफोर हरबा जों जोङो बेवहाय हौवाजों जों मोजां बानायनानै जोङो आखाइनि खामानिफोरखौ जोङो हैनो हायो।
औ औ
औ औ गोबां गोबाङानो औवाजों मोजां मोजां बुस्थु जे जे बुस्थुआ नायनायाव मोजां नुयो आरो लोगोसेनो जोङो गाव गाव न'फोरावहाय जोङो बानायनानै दोननो हायो।
औ
बेफोरबायदिनो जोङो औवाजों गोबां बानायनानै दोननो हायो मुवाफोर
औ औ
औ औ आरो हौवाजों जोङो डासटबिन मैला बुस्थु गारग्रा बेफोरखौबो जोङो बानायनो हायो
माने औ औ
जोङो फ्लासटिकनि दास्बिनखौहाय बाहाया लासेनो जों औवाफोरनि दास बिन बानायनानै जोङो बानायनाया जोंनि थाखाय मोजांसिन होननानै आं सानो आरो। औ औ
जोंनाबो नै नोंथां जोंनाबो समा जाना फैबाय।
औ औ
नों नोंथांनि नैबे औवानि सोमोन्दै बुंनायखौ खोनानानै माने आंबो एसे सोलोंना मोनबाय। औ दे होमबा नोंथां।
औ दे बिदिब्ला।
औ औ।
औ दे